औ औ खोनादों नोंथां अ नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय बिथां मोनसे ओ बैस बैसागोनि आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा उदां दङ ना?
औ उदां दङ सावरायनो हागोन।
अ होबा सावरायलांनो नोंथां ना अ ओमफ्राय उम बैसागो होननानै बुङोब्लाथ थ जोङो बर'निनो गुबै रंजाथाय फोरबो होननानै बुङो। नङा होनबा नोंथां बे बैसागो ओ बैसागोनि समाव नोंथांमोननियाव औ ओरैनो माबायदियै रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा? खालामनाय जायो। दे नोंथां एसे फोरमायना होनाय।
बैसागोखौ जोङो बर माहारिया आमाय थख्ल बिखानि खावसे बर'नि गुबै रंजाथाव फोरबो होननानै फालियो। नाथाय आथिखालनि जुगाव बै खौ नायनो थाङोब्ला जोङो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदोंसै।
औ नोंथां
औ गोदो जेरैबायदि ज ज गामिनि सुबुंफोरा ओंखारनानै खाम दामनाय जथा दामनाय बेफोरबायदि गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ गथ गथाय बयबो ज ज ओंखारना मोसालायनाय मागिलायनाय दङमोन। बेफोरबायदि हुदाया दाना गैला। आरो जेरैबायदि देरा गेदेरा उन्दैनो बोर सा सारस्रिनाय उन्दैया गेदे खौ मान खालामना खु खुलुमनाय बैफोर हुदाखो जोङो एसे सोलायनाय नुनो मोनदोंसै आरो। जायफोर ननि जायो जायफोर जाय फोरखौ खुलुमब्ला बिसोरो गावनि असे बिमा बिफा बेफोरबायदिखौ खुलुमो। आरो खायफाफोरनिया ओरैबायदि जाबाय समानो गैया माने गावनि बिमा बिफाफोरखौ खुलुमनाय। खिन्थु जोंनियाव दङमोन गिदिरखौ मान खालामनाय। आरो उन्दैखौ अनसायनाय बेफोर हुदाया दङमोन। गिबि सानाव जोंना सैत्रनि जोबथा सानखालि मकर संक्रान्ति जम्म
ओम।
बैसागोखौ जोङो बरफोरा आथिखालनि जुगाव जोङो मोसौखौ नखराव माइनाव हिसाबै फालि फालिनाय बा फुजिनाय हिसा हिसाबै जोङो नखराव नखरनि माबा मोनसे राहा बा माइनाव होननानै नानै फिसियोमोनना। बै फिसिनाया माने जोंना नखर साफ्रोमबो नखरफ्रोमबो मोसौआ गैयिखौ नुनो मोनदों जाय मोसौ गैयिनि थाखाय सोरबा बोरमा लादों। आरो सोरनिबा नखराव बोरमाबो गैला।
औ नंगौ नोंथां
जायनि थाखाय बै सानखौ जोंखौ जों मावनानै जाहोनाय बा जोंनि थाखाय राहानिगिरि होननानै जोङो मोसौखौ फुजा होग्रोनाय जायोमोन आरो
नंगौ नोंथां
सैत्र दाननि जोबथा सानखालि बै मोसौ बैसागु खौ जोङो ओरैबायदि रंजायो जाहाथे जोङो मोसौखौ बै सानाव
ओम
बुनो मोना बिनिफ्राय जों मोसौ खौ बायदिसिना साराइनि हांगार बिनिफ्राय अरदाबनि हांगार आरो माखासे जिगाब गोरान बा थोरि गोरानफोरखौ खावनानै बेजों लगायनानै मोसौनाव फाख्रा सिख्रा गाब होनाय जायोमोन आरो जेरैबायदि बिथिं हालदै हालदै नाख्रेबनानै दा बिदिसो फाख्रा सि ख्रा खालामनानै जोङो मोसौखौ खौ एसे दाग खालामनानै समाय होनाय जायोमोन
नंगौ नोंथां ओमफ्राय बे
औ
दे ओ बे मोसौनोदि जोङो फथा फोनबाय बे फननायनि आ न्दोआव माबाफोर ओंथि हाबनानै दं नामा नोंथां
दङ दङ
नोंथां फोरमायनो हागोन ना
औ बेबायदि फोननायनि उन नाव जोङो मोसौखौ आरोबाव मालाबो गानहोनाय जायो जेरै फान्थाव लाउ बेनिफ्राय हालदै थाबाय। बिनि फ्राय जोङो बेखौ गोदोनायाव माला गानहोनानै जोङोस देलाय होनाय जायो। आरो बै सानाव बिनिफ्राय गोदो गोदोनि हिसाबैसो फालिबोनाय जादों नालाय गोदो जेरैबायदि हाग्रा बंग्रा दं ङमोन मोसा लख्रा दङमोन।
उम
जायखौ मोसा लख्राखौ गिनानै
औ औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादो। हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोना?